हेल'
औ ओ नोंथांजों जों मा?
दे बुं
खोनायासै
खोनादोंबा बुं?
नोंथांजोंहाय आंनि आरो नोंथांनि उन्दै समनि गेलेनायनि सोमोन्दै सावरायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
ओ दे बुंनायसै नोंथाङा उन्दै सम समाव मा मा खेला फोर गेलेयोमोन गेलेनायफोर गेलेयोमोन।
औ नोंथां उन्दै समावथ' गोबां खेलाखो गेलेयोमोन नाथाय गोबांखौनो बावलां बावबोबाय बिनिनो दा आं जा गोसोआव जों एसे फोरमायनोसै नोंनो ओ उन्दैयाव जोङो खारनाय गेलेयोमोन ओ इनिफ्राय मार्बल ए आसिजों गावनाय मार्बल गेलेयोमोन इनिफ्राय आमाय-जुमायखौ गे लेयोमोन बेनिफ्राय गर खेलाफोरखौ गेलेयोमोन। बेेनिफ्राय बिदिनो गोबां बाथा बिदि बिदि खेलाफोर गेलेयोमोन आरो
अ
बेनि गेजेरावनो जोंनि आंनि सबसे गेलेसिननायनि ओ खेलायानो जाहैबाय ओं गर गरना मा होनो बेखौ आ सिजों गावनायखौ
ओं गर गेलेनाय साबखांनाया?
नाय औ बेखौ गेलेनाय जायोमोन आरो औ ओं जोबोद ओं जोबोद मोजां मोनमारो गेलेनाय बेखौ बेखौ जेब्ला जोङो फरायसालिनिफ्राय फरायसालि गनानै न'आव थांफिनो अब्ला जोङो ओ बेगखौ दोननानैनो फैफिनोमोन गेलेनो थाखाय फैनानै जोङो सानदोबै जासे गेलेयोमोन बेखौनो। बिदिमोन आरो औ बेनिफ्राय जोंखौ जेब्ला मोनाबाय नालाय आइ आफाया नागिरनानै या नायगिरनानै जोंखौ गन लानानै होसोनो नागिरनो थाङोमोन आरो। न'आव थाब थाङिनि थाखाय माला माला बिदिनो ओ लावथिजों खुबै जायोमोन बु जायोमोन आरो सम सम औ माने समनि सम बारजासे जों गेलेयोमोन नालाय औ बेनिफ्राय नोंथाङालाय नोंथाङा मा मा गेलेयोमोन उन्दै समाव एसे फोरमायनो होगोन नामा?
आंबो गोबांखौनो गेलेयो मोन ओमफाय आंनि गेलेनायफोरनि गेजेराव बैयो ओ हाखर खालामोमोन ना मोनबा जोंनिथिं खिखर होनो, ओमफाय बेयावहाय अन्थाइ राननाय बि दि नङाबा मार्बल रान्नाय बिदिखौ गेलेयोमोन आरो ओमफाय मोनसेया जाहै बाय खै होसो होसोलायनाया बिमा थालायनाया सैमा जालायनाया बिदि खै ओमफ्राय काबादि ओमफ्रायो मार्बल ओमफ्राय बैदि दाखा जानाय ना मा होनो बे आमफ्राय ओ मा होनोमोनथाय बेखौ गेलेनायनि नामखौनो बावबाय आं।
माबायदिमोन
दं गोबांनो ओ सानैजों आखाइ हमनानै थिखोयो ओमफ्राय बेनि सिंजों गान खननानै ओंखारलांनानै लाखिजायोमोन नामा बिदिमोन।
अ बारनायबो दोंमोन ना बेहाय?
खारनाय, बारनाय, बारनाया ओरै आथिंनि आय आथिं बिजौआवहाय आसिफोर होनानै बारनाया बे गेलेयोमोन। बेनि मुंखौ मिथिया आंङो आंबो मिथिला बेनि नामखौ।
आतसा आतसा।
आरो थाखुमालायनाय
अह आदसा आदसा थाखुमालायनाय औ औ ओं।
गोबां होसोजादों आइ बाबाजों।
होमबा नोंनियाव आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदोंमोन,
औ दे सोंदो दे औ।
ओ जोंथ' दा गेलेनायनि सायाव रायलायदों गेलेनाय होनोब्ला जोंनि ओ दोरोङारि गेलेनायफोरा मा मा दोङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो?
जोंनि दोरोङारि बाथा गेलेनाया खमलायनाय बाथा गेलेनाय आमाय-जुमाय गिला गेलेनाय। बेफोरखौनो होनना मिथियो आरो आं दा।
अ दा बेफोरखो ओ गेलेनायखौ माबायदि गेलेयो एसे मिथिगौ नामा नोंथाङा?
खमज्लाय नाय खौबो आं गेलेफेराखै जिखुनु नुदों। जुरि ओम बार मा मा होनोमोन थाय आं मोजाङै मिथिया। ओमफाय आमाइ जुमाइखौथ' आं गेलेफेराखै।
बे कमलायनाया ओरैबायदि गेलेयोमोन खोमाना माने सानै ओ सानै मानसिनि गेजेराव बोलोखौ सुलायनाय नङा होनबा? गेलेनाया अ बेहाय ओ मा होनो दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ हारिमुवारि गाना होमबा ओ गुबैयै जोंनि बर'फोरा गामसा गाननानै सानै ओ हमना ला सानै सेंग्रा बोलो गोरा सेंग्रानि गेजेराव गावनि बोलो सुलायनो थाखाय गेलेनो गेलेयामोन होनबा? गेलेनाय जोंनि बिनिफ्राय बेनि जाय खमलायनानै हायाव गोग्लैसिगोन फास बेनो मा जेनो जेनोमोन।
जेनबायना औ।
ओमफ्राय जाय गोजौआव थायो बेनो
देरहाबाय औ बेयाव माखासे माबा होयोमोन जेन'बा नेमफोर दंमोन। खोमा जेन'बा खेलाया जानायनि सिगां हम जुरि मा मा मा दंमोन बिदि
औ औ बिदिनो होनोमोन हम जुरि खमलाय बिदि ना ओ बिदि मोनसे खोथा बुङोमोन आरो। ब्ला ओ। दानि जुगावथ' बारा नुनायनो जाला नङा होनबा। उम। बिनिफाय आरो मा दंबावो होनदोमोन नोंथाङा?
ओ बिदिनो ओमफ्राय नोंथाङालाय ओ फरायसा जेन'बा सोलोंथायारि गेलेनाय बिदि जायोना। सोलोंथायारि फसंथान फोराव गेलेनाय बायदिसिनानि ओ मा होनो बिदिखौ? बादायलायनाय जायो ना नों थाङा बाहागो ला लाफेरदों ना लाफेराखै?
औ लादों। आं जेब्ला उन्दै समाव आङो बांद्राय गेलेयामोन माने एसे उन्दै समाव आङो एसे गल' गथ'मोन नालाय बारा बोलो बो गैयामोन बे जेब्ला हाइ स्कुल फरायो अब्ला औ औ हाइ सकुलाव जेब्ला ओ गोजौ फरायसालियाव जेब्ला मुं थिसनो ओ थाखो बा याव जेनो बे समनिफ्रायसो एसे खारनाय जादों आरो बेनि उननि जेरै फुटबल खारदोंमोन क्रिकेट खानदोंमोन बिदिनो इनिफाइ दै बोरि खानदोंमोन बेनिफ्राय दाउला सौलायनायखौ खान्दोंमोन आरो। बिदिनो उम। गुबैयै जोङो फुटबल होनोबा जोङो ओ हादोरारि गेलेनाय एबा मुलुगनाङारि गेलेनायाव गेलेनाय जायो आरो फुटबलखौ। ना बेवाय। फाइ क्रिकेट खौबो होनजायो मुलुगनाङैनो खाननाय जायो । इनिफ्राय खाबादिफोरखौबो दानि-दानिया मुलुगनाङैनो गेलेनाय जायोफ्राय अलिम्पिकफोरावबो गेलेनाय जायो काबादिखौ
औ-औ नंगौ।
दाउला सलिनाय जायोबा जोंनि दोरो मोनसे दोरोङारि खेला होन्नानै बुंजायो आरो ओ औ बर फोरनि अ बिहाय दाउला सौलायनाय जाबाय मोनसे ओ बेंखनसिन होनाय जायो। बे बेंखननि सिननावनो जा-जा बाहागो लागिरिफोरा बे बेंफननि गेजेरावनो गावनि आथिंखौ थोंसि थिखोनानै आखाइखौ फारसे फा फ्लिआव हमनानै आ खाइजों थोंसे आइ थिंखौ हमनानै फाफ्लिजों फाफ्लि सौलायलायनाय जायो आरो बे।
ओ-ओ-औ
औ जाय गोग्लैयो बेनो जेनना नै बेंखननिफाय ओंखारनांगोन जाय ओ गेलेफु गेलेबाय थानाय समावनो। बे बेेंखननि गिदिंनिफ्राय बाहेराव ओंखारबोयो बेनो थैनाय जायोमोन आरो। बेनिफ्राय जाय लास जोब जाय मा होनो ओ जोबजासिम जाय हान ओ गाव-गावनि आथिं-आथिं आखाइफोर आथिंखौ हमनानै फाफ्लियाव हमनानै थाबाय थानो हायो। सौलायनानै बेनो मा सेथि थाख खौ ओ आवग्रिनो हायोमोन आरो। देरहासार जानोहायोमोन आरो उम।
बे खेलाखौहाय बुद्धि बुद्धि आरो बोलोनि गोनांथि जागोन बायदि मोनुहरो ना
औ बोदि आरो बोलोनां गोनांथि जायो आरो बेहाय औ
फेरदों ना दाउला सौलायनाय गेलेनायखौ
औ गेलेदोंमोन नाथाय दिनैसिम खेबसेबो देरहाफेरनायनि जोबोर मुं गैया बिदि औ-औ मोन बे बोलोगैया आरो।
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा ओरैनो खेलाफोराव बाहागो लाखो? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
आंथ' सोलोंथायाइारियाव नङा बिदि जेनेबा ओरैनो माखासे गामिनि माखासे आनसलिकनि बिदि खेला खालामो ना सोलोंथाइयारि माबा सनथानावबो लादोंमोन एल पि स्कुल जेब्ला आं गुदि फरायसालियाव फरायदोंमोन अब्ला खारनाय बिस्किट बिस्किट अरखांनाय चक्लेट अरखांनाय। बिजियाव खुन्दुं सोनाय बेफोरखौ गेले बिदि मोन आरो
आतसा।
ओमफ्रायो जेनेबा काबादिफोरखौहाय बिदि आनसलिक दख'रा जेन'बा दख'रानि ओमफ्राय सोलोंथाइ माबायावथ' नु खालामफेरनाय जायाखै आं बेखौ। औ दखुरानि ओमफ्राय खेनसेल' खालामफेरदों होनजायो।
ओम। बिदिबाथ्रानि नोंथांमोननि बिस्कुट अरखांनाय माबा माबि खेला बुंदों बेखौ दा नुयो दानि जुगाव फरायसालिफोराव खुदियाफोरखौ बांसिन गेलेहोनाय नुनो मोनो आरोना। मा मानोना बिसिनि बेखौ फरायनाय फारसे गोसो बोहोनो थाखाय एसे रंजानाय लाबोनो थाखाय बेफोरो गेलेनायखौ खालामहोनाय जाया आरोना नोंथां।
औ नंगौ मेलेमारि बै जौगानाय बेफोरबायदिखौ जौगाहोनो थाखाय सांग्रांथि जियानो गाव गावारि सांग्रांथि बेफोर
औ औ औ बिदिनो। होमबाथ' जों दिनै गोबां खोथा सावरायलायबाय ना नोंथां?
औ। मोजां मोनदों दे खोथाखौ सावरायलायनानै फोरमायलायनानै।
थां दोसनथ'सै नामा? ओम दे।